हेलौ नोंथां। औ नोंथां नोंथांनि औ नोंथां औ।
हेलौ दे दालाय। औ औ खोनाबाय।
औ नोंथां।
औ।
दा नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
अ आं बे गामिनि लामा ओनसोल लामा दा ओनसोलखौ एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो टपिकआ।
औ नोंथां औ। दे सावरायनो हागोन नोंथां।
नोंथांनि ओनसोलजों ओनसोलाव गामिनि जौगानाय एबा लामा सामानि सायाव
औ।
औ हागोन नोंथांं नोंथांनो फोरमायना होनि जोंनि ओनसोलावहाय ओ माबायदि सोलिना दं दा लामा दालां बेफोरो दा ओरैनोथ' दा ओ जोंनि आथिखालाव जोंनि ओन बेवहाय लामा दालांफोरा गोबां माबाबाय ओ जौगासारबाय जेरै सिगां आबै-आबौमोननि आइ आफामोननि समाव ओ बै समावहाय लामा दालां फोरा जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दंमोन जेरै
औ।
थांब्रबनांनाय मानांनाय इमारजेन्सि जानायफोराव जोंङो लामा दालांनि थाखाय बबेबा समावहाय जोङो ओ जेंना नुजाथिनांङोमोन। जेरै स्कुलाव थांनाय हसपिट पिटालाव थांनाय बेफोर समाव जोङो लामा गाज्रिनि थाखाय जोङो ओ गोबां जेंना जानांदोंमोन ओ समजों लोगोसे जोङो स्कुलाव सहैया समजों लोगोसे जोङो ओ मबेबा मोनसे खामानियाव थांनाय जों सहैस्लाबा टाइमाव दा सिगांनिफ्राय लानानै आथिखालाव जोंनि लामा दालांफोरा गोबां सोलायबाय।
दा मानो होनना बुङला दा ओ टेक्न'लजनि जुग हिसाबै टेक्न'लजिनि आदब खायदाजों बा-बाहायनानै जोङो दा बेफोरखौ गोख्रैयै स ख-खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ बेफोरखौ जोंङो बानायनो हायो आरो नोंथां दा बुङो थांङोब्ला ओ आथिखालाव जोंनि सिनाखि बेयाव लामा दालांफोरा थिगानो जोबसै नोंथां। दा नों थांनि हरैजों माबायदि नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै बेफोरनि जेनेबा अबस्थाफोरा नोंथांङा एसे फोरमायना होदों नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन जागोन नोंथां माने जोंनि जेरै ओनसोलथिं जायगाथिं
औ नोंथां।
जिब्लाबो जाबाय जानाया जेब्लाबो ओमफ्राय गोदोथ' नोंनि खाथि खाला नोङो स्कुल दंङो। एल पि जों हाबनाय समाव स्कुल बायदिसिनाबाबो एल पि स्कुलबाबो गामि ओनसोलाव गै गैयामोन।
नोंगौ नोंथां।
बिदिनो दाथ' लासै लासै जौगाबाय दाथ' नोङो कलेज बायदिसिना जों हाबनाय समावथ' बायदिसि ना माबा खाथि खाला जायाखैमोन ना? गोजान गोजान हाबहैनांगौमोन ना? उम उम उम दाथ' ससियेल मिडियाजों माबा टेक्न'लजि जुग जाबाय। खाथि उम दाथ' जों दा कलेज बायदिसिनाबाबो जों जोंनि ओनसोल खाथियावनो मोननो हानाय बेब'स्था जाबाय आरो उम उम उम। नोंङो गथफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेला हान्थिनायनि थाखायबो खाथि खालायावनो गामिनि
औ औ नोंथां।
एल पि स्कुल बायदिसिना एसे मोननो हानाय जाबाय आरो गामि ओनसोलै रायलायनानै रायजो राजाफोरजों रायलायना। बेबस्था लानाय जाबाय। मासतार सासेल' बाबो साथामनि एसे बुस्थु लानानै गामियानो माबानाय जे बेफोरबाददि खमथा जाजोबबाय आरो।
औ नोंथां थारैनो नोंगौ सैथो।
उम। उम नोंथां आं अ। बिदिनो गामि बिथोर सिङावबो दा लामाफोरनि प्रब्लेमा मोजां जायोना मोजां जाबाय नामा?
जाबायानो ओ सिगांनिफ्राय लानानै आथिखालाव गोबां मोजाङाव फैबाय दा जोङो स समजों लोगोसे ओ स्कुलाव सहैयो समजों लोगोसे जोङो फरायसालिमायाव स सहैयो बेफोर गासिबो समजों लोगोसे जोङो सहैजोबो आरो दा लामा दालांनि थाखाय जोंनाव जेबो बेफोरबायदि जेंना सोमजिला।
उम
दा जोंहा मानो होनना बुंब्ला बियो गोनोखो आरि बा टेक्नलजिनि जुग। बेनिखायनो जोंनो गोबाव सम नाङा लामा दालां बानायनो थाखाय।
उम
दा जों बेखौ खम साननि गेजेरावनो जों बानायनानै फोजोबनो हायो।
उम आतसा नोंथां कलेज स्कुलनि‌ खोथा कलेज स्कुलनि खोथाखौ रायखांबा आगोलनि खोथाखौ राय खांबा‌ गोसोआथ‌' बोरैबा मोनोमोन नालाय। दाथ' दा जुगा सोलायबाय उ।
औ नोंथां सैथो।
गोजान गोजान बिदिनो हान्थिनांगौ बायद' जायो। दानि जुगा‌ एदसेल' दानि जुगा एदसेल टेलेन्टनि मानसिफोर गैला नालाय।
नोंगौ नोंथां।
उ जुगा सोलायबाय।
औ नोंथां।
साननो हानाय माबानो हानाय बयहाबो खोम'था दंसै।
औ नोंथां नोंगौ।
गामियाव माबा मोनसे फिसा जा माबा मोनसे माबा जा बयहाबो साननो हनो गोरों जाजोब्बाय नालाय।
औ नोंथां।
उम एबा मायावबा थां अबेबा हान्थिलां माब लां बे बेफोरनि सायाव एदसे बयहाबो गोसोआव गुदुं जाखाङो बयहाबो
औ नोंथां उम।
एदसेबाबो गोसोआव नांनानै बयहाबो माबायो जायो जोंनि सिगाङाव अनथां लामा स्कल दानि सोमोन्दै आमफाय थांब्रब फैब्रब जायामोन ना।
औ नोंथां नंगौ।
दैया बेसेबांबा गिदिर स्कुलाव थां नोङो एल पि स्कुलना दुइ किल'मिटार बा थिन किल'मिटार जायोमोन न'निफ्राय हाथिना थाङोबा। बेफोर दैखौ बारलांनो नांगौबा ब दैमाफोरा बेसेबांबा बिमायाया नालाय
औ नोंथां।
ससिनिफ्राय हामसिननि जाबाय जेबो प्रब्लेम गैला
औ नोंथां
आसामब
औ नोंथां
ओमफ्राय नोङो फैनायाय बे हान्था मेलानि बागैबो मोजां जाबाय ।
औ नोंथां।
प्रब्लेमा सल्भ जाबाय आरोना ।
नोंगौ नोंथां नांगौ थारैनो सैथो। जुदि जोङो जोंनि जायनाखि औ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
हेल' औ औ खोनादों औ औ खोनादों खोनादों औ ।
दा बेनो नोंथां जे जोंनि थाखाय लामा दालां ओ खौ फोसाब नाया जोबोद गोनांथार खामानि दाबो गोबां ओरैबायदि जायगा दङ जेराव लामा आरो दालां बेफोरनि सुबिदाया गोबां माने खम जानानै दङ' बबेबा बबेबा ओनसोलाव बबेबा बबा गामि सिंफोराव
दा बेफोरखौ जोङो माखासे आसि थुनानै देखायना होनांगोन हायोबा जोङो भारत सरखारारनो जाहाथे भारत सरखारार बा आसाम सरखारार बिसोरो आसि थुनानै खिन्था होयोबा बिसोरनो बिथांमोना निस्सय बिसोरो मावफुंगोन मानो होनना बुंब्ला बयहाबो सों लानायनि मोनथाय दङ बिसोरखौ जुदि जों बिसोरनिसिम बे खौरांखौ गोसार होनोनो हायो ब्ला बिथांमोना निसय बानायना होगोन आरो ना।
औ नोंथां औ नो
नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां। बिदिनो जोङो नुनो मोनो दासिमबो नोंथां मेगनजों नुनो मोनो गासिबो गासैबो जायायाव मानो होनबा जौानाय एखे एखे समानै जाना फैया उन सिगां जायो। थिग बिदिनो ।गोबां जोंनि जेनाखि गामिफोराव दासिमबो बेफोरबायदि माबाफोरखौ जेंनाफोरखौ नुनो मोनो। लामा दालांनि जेंनाफोरखौ जेराव समजों लोगोसे बिथांमोनहा स्कुलाव ओ सहैनो हाया। समजों लोगोसे अ बा इमारजेेनसि समफोरावहाय बिथांमोना, सहैनो हाया दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै औ नोजोर होनानै जोङो दा नुनो, मोनो जे नोंथां बेयावहा जोंनो जेनाखि जौगानायखौ लाबोनांगौ। हायोबा नों आं नोंथांमोनानो हेफाजाब होनांगोन। हेफाजाब
औ नोंथां
थिगानो ना नोंथां?
नोंथां औ औ खोनादों थिगानो नोंथां। आसलथ बे गामि बिथोर सिंनि प्रब्लेमा लामा दालांफोरनिया? सरखार मोनसेसो माबा बेफोर एसे माबानो हागौ दा जौगागौमोन मोन जोंनि एरियायाव बिदिनो गा सिंनिया बारा गोरों गोराबो नङामोनालाय? बारा सिमार्नि मानसि सिमार्ट गोरों गोरानि मानसि थाहैया । बे जायगायाव
नंगौ नोंथां नोंगौ।
गामि बिदिनो हादान हादान बिदिनो गामि ओनसोल माब थां थांनाय जायगायाव लोगो सख सासेसो रोंनायफोर बिदिनो सरखारारनि एप्केसन आसलथे बे सल जागोन।
औ नोंथां।
बेफोरनि बागैबो माखासे बेफोरनि बागै सावरायाना? बिसोर माखासे
औ नोंथां औ नोंथां।
मा नोङो गोरों गोरों गोरा गैला। राव माने रोंनाय मानसिया बिदि जौ बारा थाहैला बाया नालाय?
नोंगौ नोंथां थारैनो।
ओनसोल जौगानाय एबा लामा दालांनि सोमोन्दै माने बांसिन मानसियानो जुमाय सेरेबजों गोदोफबना दं। गामिनि ओम उम गामि ओनसोलनि बै रावबो उम रावबो साननो ह नो गैया। सोरबाफोरसा बिहावफोर नांनानै एसेसो अनसुंथाइस लिरनानै खारखरस खालामा बेफोरनि लामायाबो सल्भ जागोन एबा लाम थांलायै हान्था मेलायाबो सब जागोन होननानै आं सानोमोन आरो।
औ नोंथां नंगौ नोंथां ।अब्ला नोंथां नंगौ बिदिब्ला जोंना सम- समाबो जाबाय जोङो बेनि आइ बिदानि सायाव सावरायनानै नोंथांजों आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ आसा खालामो उन समफोराव जोङो सावरायनो हाबावगो।
औ दे नोंथां औ औ दे दे नोंथां औ दे दे